हेलौ औ नोंथांङा फ्रियो ना?
औ
औ होनबा आं नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन हागोन नामा? औ औ होमबा आंङो बे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरनायानो जाबाय आसामा जेनेबा ओ मा मानि थाखाय जेनेबा मुंदांखा आरो जों आसा आसामनि बबे बबे जायगानि सिङांव जेनेबा मा मा बेरायबा जों मोजां मोनो बेफोरखौ आरोना आं आं गिबियावनो बुंग्रोनोसै दा नोंथांङा दसे थानानै बुंबानो जाबाय आसामा ओ आसामखौथ' जों मिथिखायो आसामा साहा बागाननि थाखाय जोबोर मुंदांखा होननानैहाय नङा होमबा नोंथां औ औ ओमफ्राय ओ बेजों जो जेनेबा साहाजों साहा रं बाना माने बेयो बेलेग बेलेग जायगायावबो जेनेबा ओ बेलेग बेलेक जायगायाव दैथायहरो आरो आरो मोनसे औ काजिरङा नेसनेल पार्क होननाय दं बेयावबो जोंनि आसामा जेनेबा थसे गंगोनां गान्दा होनो जायखौ बिनि थाखायबो जों आसामखौहाय औ आसामा फेमास जेनेबा मुंदांखा आरो औ माजुलि दिप होनो बेनि थाखायबो औ बिनि थाखायबो फेमास आरो मुगा मुगा जाय मुगा रेसोम माबा होनो मुगा सि होननानै बुङो एबा ओ सिल्क मुगा होननानै बिनि थाखायबो आसा मा फेमास आरो आरो आथिं दंङ जाबाय औ ब्रह्मपुत्र दैमा जायनाखि ओ आसामनि जेनेबा देरसिन दैमा आरो औ थ' बे ब्रह्मपुत्रनि थाखायबो आसामा मुंदांखा आरो मा होनो बहुद जेनेबा बायदिसिना माबानि थाखाय जेनेबा मुंदांखा आरो आसामा जेरै साहा बागान बुलुंबुथुर दैैमा आरो मुगा आरो सिल्क रेसम बै एम्फौनि थाखाय ओ ओ गान्दानि थाखाय आरो अनेक ओ डिबगय डिबगयफ्रावबो थाव थावनि थाव सोदाङो होननो थाव सोदांनायनि थाखायबो मुंदांखा आरो ओ मोनसे जों बर' माहारियाव दं जे मोनसे बैसागु होननाय ओ जायखौ आसामिसाव जेनेबा बिहु होनो जों बेनि थाखायबो आसामा मुंदांखा आरो
औ नोंथां
बै बिहु ओ बै बैसागुखौ जोङो बैसागो मासाव जेनेबा ओ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ ओ मास मोनसे औ मास मोनसे नङाबा बबेबा दाब दाब जायगा लायै ओ जायगा जोङो बेखौहाय फालिनायखौ नुनो मोनो जेरै अबा अबा जायगायावहाय ओ सप्तासे एबा अबावबा जायगायावहाय जेनेबा सानथाम जों बेफोर माबानि खौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आं दसे सिगां बुंलांबायखि बै जेनेबा ओ मोनसे एम्फौ एम्फौ मुगा होननानै बुङो जाय बेजोंबो जोङो बर' आइजोफ्राबो जेनेबा बिनिफ्रायहाय ओ एम्फौ एम्फौनिफ्रायहाय ओ एम्फौनिफ्राय दुरुं बानायनानै जोङो ओ इन्दि सि जायखौ इन्दि सि होननानै बुङो जों बेफोरबायदि दानानै जेनेबा फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरो फाननानै जों गोबां जेनेबा रांफोरबो खामायो आरो रां खाम- मायनानै जोंनि ओ जिउआव आंखाल जानायखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो बे एम्फौआ जाजायो जाजायोबो ओंख्रिबो जाजायो
औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो जेनेबा आसामा बहुदो आरो माखासे दंबावो जेरै फिसा फिसा बेलेग डिस्ट्रिक्ट लायै डस्ट्रिक्क फिसा फिसा जायगानि थाखाय बहुत फेमास उम ओ फिसा फिसा पिकनिक स्पट दङ पिकनिक जाग्रा जायगा आरो नैबे जोंहा बो मोनसे दङ हाग्रामा दालां बेयावबो जोङो ओ फेस्टिभोल बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो थ' बेबायदिनो आसामा मोनसे हो ओ ओ भारत हादरनि मोनसे रायजो
औ नोंथां औ
आमफाय बेवहाय जोङो बहुत आबाद एबा जेनेबा ओ साहा बागान एम्फौ ओ मुगा एम्फौ आरो दाब दाब जायगायाव जेने बा औ जेरै डबगयफ्राव जोङो थावनि थाव थाव सोदांनाय बेफोरनि थाखाय जोङो बहुत आसामखौ जेनेबा फेमास होननानै जेनेबा आसामखौ फेमास होननानै जों मिथियो आरो दायो आं आसामखौ जेनेबा फेमास होननानै दसेबाबो आं नोंथांनो बुंलांबाय दा नोंथाङा दान्दिसे सम आंनो फोरमायलांदो
आस्सा आसामा जाहैबाय नों नोंथाङा जेबायदि बुंदों बिदिनो आसामाव जाहैबाय मुंदांखा बे गं थसे गोनां गान दा बेनि थाखायनो मुंदांखा हो बेखौ आसामाव ओ मासे मख'जाथाव जुनार महरैबो मुंदांखा होननानै हमनानै लानाय जायो आमफाय बिनिफाय बेबायदिनो आसामाव बिराद साहा बागान गायो बिनि थाखायबो आसामखौ उफ मोनसे
बे साहा बिलाइनि गेजेरजों साहा बागाननि गेजेरजों मुंदांखा होननानै मिथि थियो बे साहा बागाननिफ्राय गोबां साफाथिफोर दिहुननानै दाब दाब जायगायाव दैथायहरनाय जायो नोंथांनि बुंलांनाय बायदि आर बेबायदिनो
आसामा जाहैबाय मोनसे मख'जाथाव बयनिबो ओ मुंदांखा फोरबो जे बिहु आमफाय बेखौ बर'आव बैसागु होननानै बुंनाय जायो बर'फोरा बेखौहाय ओ बैसाग बैसाग दाननि गिबि बेवहाय फालिनाय जायो
औ नंगौ
बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासिबो बे बैसागु गोदान बोसोरावहाय फालिनाय जायो बेबायदिनो आसामा मोनसे मख'जाथाव मन्दिर जों बेखौहाय मिथियो जेरै कामाख्या टेम्पोल बेबो मोनसे बे बेनि थाखायबो आसामा मोनसे मख'जाथाव होननानै जों मिथिनो मोनो आमफाय बिनिफ्राय जों मोनसे मख'जाथाव दै बेखौ बुंनो थाङोब्ला ब्रह्म पुत्र रिबार बेखौबो आसामनि मोनसे मख'जाथाव बे मुंदांखा महरै मिथिनाय जायो। आरो बिनिफ्राय आसामा मोनसे बिराद खुन्दुं सिल्क दिहुनो जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो बेनि गेजेरजों बिराद गानग्रा जोमग्रा दिहुनो जायखौ जोङो जेब्लानिफ्राय बे सिल्क मुगाया दिहुनजादोंमोन बे समनिफ्रायनो गोबां गोबां मा होनो गाननाय जोमनायावहाय बर'फ्रा बा गुबुन गुबुन हारिफ्रा बेखौहाय बानायनानै गानो आरो आमफाय बेबायदिनो मोनसे माजुलि दै बेखौहाय मोनसे आइलेण्ड महरैबो मिथिनाय जायो। बेनि थाखायनो आसाम आसामखौ मुंदांखा होननानै मिथिनाय।
आरो बेबायदिनो बर'फ्रा बिनि गेजेरजोंहाय गाव गावनि जिउआवहाय दावगाय लांनो हायो आरो बिदिनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ लानानै जिउ खांबोदों बेखौनो आं फोरमायनो सानो आरो बिनिफ्राय गोबां दंबावो
औ जेरै दहाय आं बुंदोंना बिदिनो बबेबा दाब दाब जायगा लायै जायगा जेनेबा थाव सोदांनाय जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां औ
जेरै बङाइगावआव दं बि आर फिल बिनि गेजेरजोंहाय थावफोर दिहुनो बेनो आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो।
औ ओ होमबा नोंथाङाबो बुंलांखाबाय नङा होमबा जेनेबा माबायदि जेनेबा अबे बबे जायगाफोरनि थाखाय आसामा जेनेबा मुंदांखा त' दायो बेफोरबायदिनो आसाम आसामा ओ जे- रै नोंथाङा बुंलांदों जेनेबा गौहाटि नोगोराव थानाय ओ कामायखा मन्दिरनिबो बेबो मोनसे औ आस सामनिनो जेनेबा देरसिन मन्दिरानो होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
आरो बेनि बेवहाय जोङो बुहुत ओ बुहुत दाब दाब जायगानिफ्राय जेनेबा मान ओ जेरै सादु बाबा जेनेबा बिसोरबो बाहागो लाफैयो एबा बेरायनो महरै थाखाय बेरायनो महरैनि थाखाय जोंनि इण्डियानिनो बेलेग बेलेग ओ ओ जेनेबा बेलेग बेलेग रायजो- जोनिफ्राय नङाबा जोंनि आ इण्डियानि सि ओ दस्रायाव थानाय जेनेबा इण्डियानि बाहेरायाव थानाय दस्रा हादर जों बेफोरनिफ्राय बुहुत ओ बेरायनो फैनाय मानसिफोर- खौ जेनेबा नुयो आरो नङा होमबा नोंथां औ आरो जेरै ओ जोङो होनदों नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा मुगासेनिबो जों- ङो ओ बेनि थाखायबो फेमास औ जों बर' माहारियाबो बेखौ मोनसे जेनेबा मोनसे ओ बिराद ओ मुगासि निफ्राय जेनाखि रेसम मुगा होनो एम्फौ होननानै बुङो जोंनि बर'आव बेफोरनिफ्रायबो बिदिनो ओ जि दुरुं बानायनानै जोङो जि सोंनानै बेखौ बायदिसिना समायना रामा रमायना आगर एरखांनानै जोङो ओ गाननाय ओ गान ग्रा जोमग्रा जों बेफोर बाहायनायाव नुनो मोनो आरो आरो बेफोरखौ जेनेबा बेलेग जायगानि मानसिफ्राबो नुनानै बुहुत जेनेबा ओ मोजां मोनलाङो।
औ नों
औ आरो मोनसे ओ रंघर होननाय दङ बे बेनि थाखायबो जेनेबा आसामा फेमास आरो। आरो आसामावहाय जेनेबा माखास से ओ ओ औवाफोरनि थाखायबो फेमास त' ओ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय आसामनि बादै मा मा फेमास आं एसेखिनियावनो एसे खिनियावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ दे नों
औ औ औ दे